हेल'
औ नोंथां खोनादोंना?
खोना खोनादोंना?
औ खोनादों मा खबर?
ओ खबराथ' मोजाङै ना खबरफोरा आङो नोंथाजों ओ जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
हागोन हागोन निथसय हागोन खोब मोजां मोनसे आयदा आंनि थाखाय
नंगौ औ ए जोंनि बर' हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्ला ओ नोंथांमोननि जिं दा माबायदि सोलियो? जेरै मा होनो गुबुन हारिनि हारिमु फोरा मा होनो जायगा लाफैबाय नामा नोंसोरनि औ
आरिमुनि बेलायाव जायगाखौथ' लाफैबाय औ नोंथां मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव मुलुगनां जि खान्थि आरो बेनि जि गोसारथि जोबोद गोख्रैयै जोंनि लाइमोनफोरनियाव गोसारो। आरो लाइमोन जोंनि हारिमुखौ लानानै खारसारदिङो होननानै बुंनांसिगोन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाब से लोगोसेयैनो लाइमोनफोरखौ सामलायनायाव न'खरनि दिथागिरिफोर आरो बिसोरनि बिहोमायाबो लासैनो मुलुगनां थासारिजों आरो मुलुगनां हारि माहारिफोरनिजों गोरोबलांहांदों आरोखि दिनै एसे गाबोन एसे बेखायनो हारिमुवा बो जोंनिया गलाय मोन्देर जाबोनो हमबाय बेनि हारिमुजों बैनि हारिमुजों बायदि नोंथां
औ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि हारिमु होनबाथ' गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे आसारखान्थि लोगोसे हारिमुफोरखौनो बुङोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ बे फोरखौनो रायखांजायो बेनिफ्राय आसार खान्थिनि बेलायावथ' दिनै मा बुंनो फ्राय एंगारबोबाय आरो जेसेबां खिनि जोंनि गेजेराव दङ जोङो दा खुनु रोखोमै फोथांनो नाजागासिनो आरो इयुनावबो नाजालांबाय थागोनखौ आङो सानो आरो जों थाजासिम आरो इयुन जोलैखौबो फोरोंलांगोन होननानै
ओरैनो बर'नि हारिमु होनोब्ला जों दा माखौ नायनानै बर'नि हारिमुवा थांनानै दं जों बुंनो हायो
बेयावथ' गुबै बुंनो थाङोब्ला जों हिनजावसाफोरनि बा आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय बेनिफ्राय जोंनि दामनाय देनाय बेनिफ्राय जोंनि धोरोम फालिनाय बेनिफ्राय जोंनि सिनाय थि जानाय लोंनाय जोंनि मावनाय दांनाय बेफोर गासैबो मोनसे जोबोद मैखोम आरो गोग्गोम हारिमु आरो
औ
बेफोरखौ नायो ब्ला जोंनि लुनाय थानाय जोंनि हाल साल हालोदफोरखौ नायोब्लानो गोजाननिफ्रायनो सिनायखायो बेफोरो बर'नि न'खर होननानै नंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ सिनायो
थ' बेफोरो ओरैबायदि मोजां मोनसे थासारि जाय थासारियाव आं थानो मोननानै गोग्गानाय मोनो आरो गावखौनो गाव
नंगौ नोंथां
ओम हजोंलाय नों थांमोननि ओनसोलफोराव माबायदि थासारि दङ हारिमुवारि बिथिङाव
औ जोंनिथिंबो बिदिनो गुबुन हारि हारिफोरजों एसे गलाय मन्देर जाबायानो बुंजायो। जेरैबायदि ओ धोरोम सिबिनाय बा हाबा हुखा फालिनाय जेरावनो होन गोदोनि सि गोदोनि दिनावथ' बर'फोरनि हाबाफोरावबो मा नुनो मोनोमोन। थालिर बिलाइयाव ओंखाम जानाय थालिर दुनाय खङाव ओंखाम जानायफोरखौ नुनो मोनो नों नाथाय दानि मुगायाव मा नुयो। गोबां गोदान बिगियानारि दिहुनथाइजों दिहुननाय आइजें आयलाफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोन्दों।
औ
जोंनि ओनसोलावबो दा गलाय मोनदेर जोब्बाय गुबुन हारिनिफोरा एसे जायगा लाफैनाय बायदि जाबाय आरो हारि गाननाय जोमनायनि बि थिङावनो होन माबा मोनसे आबाद मावनाय बा ओ धोरोम फोरबोफोर फालिनायफोरावनो होन एसेब्लाबो माने सोलायनाय फैबाय आरो। उम
बेफोरनो थारैनो माने जोंनि हारिमुवा बस्लायलांदों आरो।
औ
ओ नोंथांनि बिजिरनायाव जेनेबा माबायदि थासारियाव फैफिननाया मोजां
हो आंनि बिजिरनायावथ' जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला गासैबो बर' सुबुंफोरानो गाव गावनि आं खौ बोखांफिननायानो गाहाम जागोन बायदि जेरैबाय दि दानाय लुनायनि लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै आरो धोरोम सिबिनायनिफ्राय लानानै बेफोरखौ जुदि ओ गोदोनि बायदियैनो एसे गाजा गोमजायै फालियोब्ला निसय थांनानै थागोन बायदि। इयुन जोलैफोरनि थाखाय
खोब मोजां आरो साननाय हनायफोरा नङा होमबा सुबुंफोरनि फोनांजाब राहा आरो जोंनि थांना थानायनि बेलायावबो बेफोरो खोब गोहोम खोख्लैयो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
बोथोरखौ लानानैबो जोंनि हारिमुवाथ' गोहो जोबोद गोहोम खोख्लै जानाय नङाना।
औ नोंगौ बोथोरजों जोङो खोब लोब्बा गोनां
औ जों जेरैबायदि जायो लोङो मैगं था थाइगं हाग्रा बंग्रा बेनिफ्राय बोथोर लायै बो थोर जोंनि फोथायनाय त' बेफोर मोनसे मैखोम हारिमुनि बाहागो होननानै बुंजायो नङा होमबा
औ नोंगौ
औ दा बेनो आरो जेनेबा जों जुदि जों थोंगोरै गसंनानै थायोब्ला जों नि इयुनफोराबो खोब मोजाङै उन संलांगोन आरो ओ आरो आवगायै नोंथाङा माबाफोर कमेन्ट होनो सानबावो नामा
ओ हारिमुनि बेलायावनो गोदोनि समाव जोंनि बर' हारिफोरा गोदोनि समजों आरो मा दानि समाव बर' हारिफोरा आबाद मावनायफोरा माबायदि सोलिबोदों माबायदि सोलायबोखो बेखौ नोंथाङा
अजा सानखांबोनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बर'आ आबाद मावनानै जाग्रा गुबै मोनसे हारि जाय हारिया थांना थानो थाखाय आबादनि सायाव जौसे जौखोन्दो सो सोनारबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो दिनै सोलोंथ थाय मोनबोनाय बेजों लोगोसे समाजखान्थि बेनिफ्राय जोंनि सानस्रिफ्रा गुस्लायै गुस स्लायै गोनोखोआरि खान्थिजों गोरोबनानै गोबां सोलायबाय होनना बुङो। हायो नांगोलनि सोलाय ट्रेक्टर फैबाय नांगोलनि सोलाय गोनोखोआरि जुन्थि फैबाय जाय जों खम समनि गेजेरावनो गोबां खामानि मावनो हायो नङा होमबा थेवबो बेफोर गासै जोंनि सिनायथिफोरखौ सिख'दों होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जोंनि गोबाङानो सोरबा सोरबा नो नोगोरनि बाहागोफोरबोमोन खोथिया जानो हागौ जुंगाल बेनिफ्राय दामखुर मै आरो बायदि बायदि जेसेबांखिनि बाहागोफोर दङमोन जाय जोंनि हारिमुनि एंगार हायै मोनसे बाहागो
औ नंगौ नों
बेफोरखौ थारैनो बावगारलांबाय बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जोंनि आबादखौ लानानै जि फोथायनाय जेन'बा खाथि फोरबो बेनिफ्राय बोथोर गोदाननि आबाद मोनजेनन्नायाव लानानै जे फोथायनाय बेफोरबो
जोंनि गेजेरावनो मोनसे गोदोनानै थानांबाय आरो बेबायदि
औ नंगौ
लामा सामा ओंखारलांब्ला जों जोंनि आबाद फोथारथिं हरनानै जों जिंगासियो नङा होमबा मोजां जाथों साननानै इसोरनिसिम आरज गाबजेनोमोन गायजेनाय समाव बैफोरो फारफ्रोमनिफ्रायबो माने जोंनि गेजेरावनो गोदो लांफिनजोब्बाय आरो
औ होमबा नोंथां जोंनि दिनैनि बे सावरायनायखौ बे समावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै
औ दे होमबा दोनथ'दिनि